मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ जासिहरगोरनाय जाबाय।
नोंथां सिमबो
आं दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों। ओ बे दिया जाहैबाय मा। ओ दावबायग्रा बिजों थारमाने सुबुंफोरनि दावबायनाय बिजों। दा सुबुंफोरा माबायदिजों दावबायो? बेखौ आं बुंनो सानदों। ओ दावबायग्रा बिजों होननानै बुङोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो बबेबाबेबा थां अबेबा बबेबा जायगायाव बा बबेबा बायदिसिना जायगाफोराव थांनो हानाय बेफोरबायदि बिजोंखौ बुंनो सानदों आङो। ओ साइकेल साइकेल दाबो जाहैबाय जोंनि दावबायग्रा बिजों। साइकेलनिफ्राय लानानै बुंसै आङो साइकेल आबो जाहैबाय मा बिजों। बेयो जाहैबाय आय इजन गैया नाथाय दानि दिनावहाय मा साइकेलाबो गोबां इन्जिन गोनां बायदि पेडेल गानाङो बेफोरबायाददिबो ओंखारबाय आरो। साइकेला जाहैबाय मा फार्स्टावनो जोंनि गेजेराव फैजेननाय साइकेल बेफोरो मा सालायनानै बेयाव सानै गाखोजायोमोन। बेनि गेजेरजों मानसिफोरा ओ बांद्राय गोजान गोजान थाङाब्लाबो ओ एसे जायखौ थाबायनानै थांनो हाथ'वा बेवहाय साइकेलजों थांनाय बेफोरबायदिखौ मोनदोंमोन बेनि उनावहाय लासै लासैनो मटर साइकेल बा गारि बेफोरो फैबाय गारि इन्जिन दिहुनबाय ओम ओ मटर साइकेल बा बाइक बिनि इन्जिन दिहुनबाय बेफोरखौ बानायनानै जिन दिहुननानै मटर साइकेलनि महर होबाय गारिनि महर होबाय बेनि गेजेरजों जोङो एसे गोजान गोजान सिन थांनो हाग्रा खालामबाय। दा सुबुंफोरा बेफोर गारि मथर गैयामोनब्ला माजों थांगौमोन? बेफोरबादि सोंनायाबो फैयो। जुदि बेफोरबायदि फैनायनि थाखायसो जोङो गोजान गोजान जायगायाव बा माबा मोनसे ओ खामानियाव थांब्रब थुंब्रब खालामनायाव जोङो। थांनो हानाय जादों। आरो ओ गारि मथरनि हेफाजाबैसो ओ उम दावबाय हैनायनिफ्राय लानानै बा जायखिजाया माखासे गोनांथार खामानिनि थाखाय बेयाव था ओ थाबैनो थांनो हानाय जादों बिनि अनगायैबो जोङो मटर गारिनि अनगायै लासै लासै सै ओ बास फैनाय मोनबाय बासनिफ्राय ट्रेन फैनाय- फैनाय नुबाय। दा बासफोरा जाहैबाय मा सुबुंफोरनि मोनसे ओ गाखोग्रा बिजों जायखौबा गावनि न'आवल' बाहाया। जाहाथे बेखौ सुबुंफोराबो मा खालामनो हायो। जाय जायहा गारि बायनो हाया एबा बायदि ओ गारिनि बायनो थाखाय रां गैया बेफोरो माखालामो बैसिनि गारियाव गाखोनानै एसे खम समनि गेजेरावनो बुरजा मानसिजों जाहाथे बयबो ज' थांनो हालायो। एबा बयबो एसे एसे फैसा होनानै बेजोंनो गोजान जायगासिम थांनो हायो। बेबायदि खालामनानै बास ओंखारबाय बा अट' अट' ओंखारबाय। खाथि खाथियाव थांनो थाखाय अट' अइंगार बेफोरबायदि ओंखारबाय बासजों थांनो थाखाय। एसे गोजान गोजानावबो थांनो हायो दा बिनि अनगायैबो ट्रेन ट्रेना जाहैबाय मा बिनि थाखाय ट्रेना ओ थिखानाय मोनसे लामा थाखायो। जाय गारि मथर बा बेफोरबायदि खारग्रायाव बियो खारनो हाया। बेहाय जाहैबाय मोनसे गावनि मोनसे निजा लामा थाखायो साइद थिं बेनि गेजेरजों बियो खारनो हायो आरो। बे ट्रेना जाहैबाय मा बेयो आरोबाव बासनिफ्राय बांस गोजान गोजानाव लांनो हासिनग्रा बा एबा खम समनि गेजेरावनो बियो बांसिन सुबुं फोरखौनो मा खालामनो हायो, गोजानाव गोजान- गोजानसिनाव लांनो हायो। आरो खम समनि गेजेरावनो ओ थांनोबो हायो आरो बेवहाय उन्दुग्रा बायदि सुबिदाबो थायो गोजान गोजान थांनो थाखाय सानसे साननै गाहाम गोजान जायगायाव थांनो थाखाय बेयाव ओ- उन्दुग्रा बायदि खथा खिग्रा बेफोरबायदिबो बाहायो। आरो बेनि अनगायैबो गोजानाव थांनो थाखाय मा- खालामबावो जोङो थाबसिन सहैनो थाखाय एयार'प्लेन बाहायो जाय बिरखं जाहाज बिरखं साहाजखौ बाहायो बे जाहैबाय मा खम समनि गेजेरावनो जायखौ ट्रेनजों बा रेल गारिजों ओ सानसे साननै गाहाम लायो बेखौ ओ से घन्टा बा नै घन्टा बिनि गेजेरावनो सौहैनाय खालामनो हायो। बेयो जाहैबाय बिनिया गोजौजों बिरग्रा बियो माब्लाबो गाहायजों थांनो हाया जाहैबाय आरो। ओ दा बिरखं जाहाजआ जाहैबाय बियो गोजौजों बिरनानै थांनो हाग्रा बेखौ मथर बायदि गाहायजों सालायलाङा बेखौ गोजौजोंसो बेरनानै बियो गावनि मोनसे बाग्रा जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे बाग्रा जायगायाव बियो बाहैनांगौ जायो। बे बाग्रा जायगायाबो बिनि थाखाय थिखानाय थाखायो। बायदिसिना गारि मथरफोराबो बे जायगायाव हाबहैनो मोना बेनि थाखाय मोनसे लामा थाखायो। आरो बिनि अनगायैबो मोनसे दंबावो जोंहा जायखौ जोङो गिदिर गिदिर मुवा बायदि मुवा बेसादफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय जायखौ जोङो जाहाज होननानै बुंनो हायो जाहाजनि गेजेरजोंनो जों जोङो बायदिसिना गिदिर गिदिर मुवा बेसादफोरखौ खौ लांलाय खालामनो हायो बेयो जाहैबाय बियो बेबो लामाजों खारा नाथाय आरो गौजौ जौजोंबो बिरनो हाया बियो दै लामाजों खारो। बे दै लामाजों खारनाया बियो गासैबो बुहुमावनो दै लामाया गासैजोंबो सौहैजोबो बिनि थाखायनो मा खालामो जाहाजनि गेजेरजों बायदिसिना गिदिर गिदिर मुवा बेसाद बा जेसेबांखि गिलिर गिलिर नुवा बेसाद फाया मानो बे जाहाजनि गेजेरजों बेखौ लांनो हायो। बेनि अनगायैबो मानसिफोरबो बेनि गेजेरजों बेरायनो एबा अबेबा गोजानाव थांनोबा जाहाजजोंबो थांनो हायो। आरो बे जाहाजाव ओ थाग्रा ख था एबा बायदिफोरा गिदिर गिदिर बा न'नि न' बिल्दिं बेफोरबायदिजोंबो समान समान बा बिनिफ्रायबो देरसिन गिदिरसिनबो जायो। जोङो दा आरो बिनि अनगायैबो नाव फिसा फिसा बेफोरबायदिबो नुनो मोनो। नावफोरजोंबो जोङो दैयाव थांनो हायो आरो दानि दिनावहाय बिनि अनगायैबो गोदान गोदान आरो टेक्नलजि ओंखारजोबबाय मोजाङै स्पिड स्पिड खारग्रा गोदोनि दिनावहाय मा खालामोमोन इन्जिनफोरा बांद्राय मोजां नङामोन बे बिनि थाखायनो थाब थाब गरम जायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय मा खालामो थाबैनो थां बांसिन हाग्रा एबा खम समनि गेजेरावनो बा खम समनि फैसानि गेजेरावनो दावबायनो हाग्रा बेफोरबायदि गोदान गोदान बेटारिनि थावनि गोदान गोदान गाखोग्रा बिजोंखौबो बानायबाय आरो दा आंनि आयदाया जोब्बाय नोंथाङा माबा मोनसे आयदाया सावरायनो सानदोंमोन नामा? नोंथाङा सावरायनांसिगोन।
औ नोंथां नोंथांनि आयदानि आयदाखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो मोनसे आयदानि सायाव सोलोंथांनि सिगाङाव सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय आबहा आवा गुबुंले जानाय। आबहावायानो जादों आबहावायानो जादों जि जुनाद मानसि गासैनिबो गाहाय गुबै दोन दा बे आबहावायानो लासै लासै गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमगासिनो दं ज एसेनो सुबुं अनजिमाया बांदों एसेनो जिब जुनार
थानो थाखाय जायगाया खम जालांदों आरो बिफां लाइफां जोबस्रांलांदों। बेफोरनि जाहोननि थाखायनो जोंनि आबहावाया गोख्रैयैनिफ्राय गोख्रैसिनो गुबुंले जालांगासिनो दङ। ओ गिबियावनो जोङो हमनानै लानो हायो जोंहा ओ बार गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय नैथियाव हमना लानो हायो जों हा गुबुंले जानाय थामथियाव लानो हायो। जोङो दै गुबुंले जानाय बेनि उनाव जों सोदोब गुबुंले जानाय बेफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बिसोरो गासिबो जाहोन बेफोरनि गासै जाहोनफोरानो जाहैबाय मानसि सुबुं माहारिया जेसेनो आवगायदों एसेनो बिगियाननि बिगियानखौ गावजों बोजबनानै लासिनदों एसेनो जोंनि आबहाया गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जानो जालांनो हमदों जायनि जाहोनाव मानसियानो फिन खस्थ'खौ मोनफिननांगौ जादों गिबियाव जोङो बुंनो हागोन बार गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बिगियाना बिगियाननि थारै बिगियाननि थाखायनो बांसिनै गुबुंदों होननानै जों बुंनो हागोन। गिबियावनो जोङो बुंनो हागोन मानसिनि गोनांथिया बारानिफ्राय बारा जादों बेनि थाखायनो जोंनो गिदिर गिदिर कारखानाफोर बानायदों जेराव गोनांथिनि थाखाय बेफोरखौ आरोबाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोननै मोननै उनाव मोनथाम बेफोरबायदि खालामलांबाय थादों बेनि थाखाय थाखाय जोङो बानायनायाव खारखानायाव बानायनायाव गोबां मुवाफोर बानायनायाव बिनिफ्राय जोङो गाज्रि गेस ओंखारो जायनि जाहोनाव बारा गुबुंले जायो आरो बिनि अनगायैबो सुबुं अनजिमा बारायनायनि थाखाय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जायगानि आंखाल जादों जायगाखौ गोदान गोदान जायगा नागिरनानै सुबुं अनजिमाया खारनानै गावसोरनि थाग्रा खुलि खालामदों बे खाग्रा खुलि खालामनायाव गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां बेफोरखौ दानस्रांनानै एवस्रांनानै दानस्रांनानै एवस्रांनानै फोजोब सुस्रांदों बिनि थाखायबो बारा गुबुंले जादों होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला बिफाङा गाज्रि माखासे गेसखौ जोंनि गेसजों हगारनाय गेस आरो माखासे मिथिंगानि गाज्रि फोरखौ बोनानै लायो आरो बिनिफ्राय जोङो मोजां जों हां लाग्रा अक्सिजेन गेसखौ जों मोननो हायो दा बेफोर बिफां लाइफाङा खमायलांनायनि थाखाय जों जो बारा गुबुंले जालांदों आरो बिनि अनगायैबो मानसिनि गोनांथि जाय गावनि नांगौनि नि थाखाय बाहायो। आरो नांगौनिफ्राय बांसिन बाहाय गारि मथर बांसि नि बाहायनाय जेरै जायगायाव जोङो थाबायनानै सहैयो खाथि खालायाव बाजार हा फाव थाङोबा जोङो थाबायनानै सहैयो बे जायगासिमबो गारिजों मथरजों थांनानै बेवहाय गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेबो बारा बेजोंबो बारा गुबुंले जायो आरो आरो जोङो नैथियाव हमनो हायो जोङो हा गुबुंले जानाय हा गुबुंले जानायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनायनिफ्राय जोङो गिबिसिनै हा गुबुंले जानायखौ जों मोननो हायो मानो होननानै मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव आबाद मावनायावहायो।
आबादा मोजां जाथों एबा गाव बांसिनै रां खामायनो हाथों एबा आ गोबाङैनो रां मोनथों बेनि थाखाय थाखाय लब जानानै लब जानानै बेखौनो बुंनांगोन जोङो आबादा मोजां जाथों आरो बांसिनै जोङो मोनथों बिनि थाखाय हासार बाहायो। गोबां रोखोमनि हासार बा- आरो मुलिफोर बाहायो बेफोर मुलिफोरा लासै लासै हानि गुनखौहायो अरलांबाय थायो। एबा हानि गुनखौ जेसेबांखिनि हासार बेफोरखौ फोजोबनानै गैया खालामो। आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय कारखाना दिहुननाय कारखाना दिहुननायनि थाखायबो जोङो हाया गुबुङो आरो बेजोंहाय आरोबाव जोङो मोननो हाबावो हा गुबुंनायावहायो हाग्रा थैनायनि मुलि खौ बाहायनाय। हाग्रा थैनायनि मुलि बाहायोबा लासै लासै हानि ओ गुना जोबलाङो। थामथियाव जोङो जोंहा दै गुबुंले जानाय। दै गुबुंले जानायाव जों बुंनो थाङोब्ला दैयानो जोंनि बुं- बयनिख्रइ गोनांसिन धोन। बे धोनखौनो जोङो लासै लासै ओ गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले गुबुंले खालामलांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय कल कार- खानानिफ्राय बेबो दै गाज्रि गनाय बेफोरखौ जोङो जाम्फैयाव हगार हरो। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जानाय माखासे प्लास्टिकनि पेकेट बेफोर आरो बायदिसिना गोबां। रोखोमनि दाखोर दाला गेसाव गोफोन मुवाफोरखौ जोङो दैयाव गारहरो बे दैयाव गारहरनाया ना लासै लासै दैनि गुनखौ फोजोबस्रांलाङो। प्लास्टिक गारनाय ना जिब- जुनार दैयाव थाग्रा जिब जुनारफोर ना जेरै एम्फौ एनला बेफोरो जोंनो बेफोर गेसखौ माने दैनि मैला जानायनिफ्राय जोबलांगासिनो दङ लासै लासै। गासै जोबनो थांगासिनो दङ बि जायनि जाहोनाव जोङो दिनै माखासे जिब-जुनारफोरखौ नुनो थांलिया। गोदोनि दिनाव जोङो मोनोमोन गोबां रोखोमनि ओ जिब-जुनारफोर जों मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरो लासै लासै गोमालांनो हमगासिनो। दै गुबुंले जानायनि थाखाय माखासे नाफोरखौ गोमालांनाय नुगासिनो दङ। आरो जोङो थामथियाव बुंनो हायो जोङो ओ। थामथियावबो जोङो बुंनो हाबावो ओ गिबियाव जोङो बारखौ बुंदोंमोन नैथियाव दैखौ बुंदों हाखौ बुंदों आरो सोदोबखौ गुबुंले जानाय सोदोब गुबुंले जानायखौबो जों बुंनो हायो। सोदोबा ओ गोदोनि दिनाव जोङो गाव- गावनि न'आव थायोब्ला गोजोनै सान्थियै जिब-जुनारनि गाब- गाबनाय। माखासे एम्फौ एनलानि गाबनायफोरखौ खोनानो मोनोमोन। नाथाय दानि दिनाव मोना मोनानि जा साननि जा जोङो दावराव माखासे दावराव खौ जों खोनानो मोनो बबेवबा खाथियाव ओ गारि-मथरनि सोदोब खोनाजा-